ओ
औ गोजोन्थों नोंथां
ओ गिबि गिबियावनो नोंथांखौ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां
औ ओ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जादों ओ जोंनि बर' समाजावहाय मा मा आइजें आयला बाहायो बेनि बागै आङो नोंथांजों ओ फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे अब्ला नोंथां
औ ओ बिदिब्ला आङो नोंथांनो गिबियावनो जोंनि बर' समाजावहाय मा मा आय जें आइला बाहायो बेनि बागै फंनैसो सावरायनानै होग्रोनोसै आरोना नोंथां ओ जोङो आइजें आयला होनोब्ला थ' जोंना गासिबो मुवा बेसादानो गोग्लैयो नङा होन- होमबा नोंथां? हाय जोङो ओ गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै बा जोङो मुवा बेसाद जेरै जोङो प्लास्टिकनि मुवा बा ओ बाल्थिं बायदिसिना दंफां लाइफांजों बानायनाय मुवा बेसाद गासैखौबो जोंनो ओ आइजें आयलायाव गोग्लैयो आरोना नोंथां ओ बेनि मादावनोहाय जोङो गोदोनि ओ मुगायावहाय मा मा आइजें आयला बाहायोमोन बेनि बागै आङो नोंथांजों फंनैसो सावरायनो होननानै ओ आखाइायाव लाबाय नोंथां। बिदिब्ला जोङो नोंथां जेरै गोदो गोदायहाय जोंना ओ ओम बर' सुबुंफोराहाय आइजें आइला बाहायोन होनोब्ला जोंना ओ संसार जानायाव जोंना गोदो गोलाय गोदो गोदायनि सुबुंफोराहाय गिबियावनो जोंना ओ औवाखौसो बाहायगोजेनदोंमोन होननानै जोङो ओ मोनथि मोनदों आरोना नों थां मानो होनोब्ला जोंना गोदो गोदाय रायजो जानायाव बर' सुबुंनियावहाय ओ औवायानो जोबोद गोनांथारमोन आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला जोंना औवाजोंनो गासैबो मुवा बेसादखौनो गोदोनि सुबुंफोरा बानायनानै लायोमोन आरोना नोंथां। ओ जेरैहाय जोंना औवाजोंनो मा खासे मुवा बेसाद बानायो जेरैहाय संसार जानायाव नांगौ जानाय मा खासे गोनांथि जानाय मुवाफोरखौनो जोंना ओ बर' सुबुंफोरा औवाजोंनो बानायनानै लायोमोन आरोना नोंथां जेरैहाय जोंनो ओ गोदो गोदायथ' ओ सुबुंफोरा उन्दुनो थाखाय ओ न' बानायनो जोंना औवाजोंनो बानायनाय जायोमोन आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो ओ मोसौ गलि बा जोङो थाग्रा ख- थाग्रा खथा बा जोङो ओ ओंखाम संग्रा इसिं बेफोरखौ जोङो गिबियावनो औवा बानायनानैहाय बेयाव थोरिनि हाग्रा बा जोङो ओ खफ्रि बिलाइ बेफोरखौ होननानै औवा जोंनो बा जायोमोन औवाजों बानायखांनायनि उनावहाय जेब्ला जोङो बेयाव औवानि बेरा होगोन अब्लाना जोङो बेयाव मोसौनि गोबोरखि बा जोङो बे हा हाजों समानैनो जोङो ओ गाफ्लेना लानानै जोङो लिरना लायोमोन आरोना नोंथां। ओ बेनि उनावहाय जोङो ओ उन्दुनो थाखाय औवाजोंनो बैसां बानायोमोन बेनि उनावहाय जों थाखायबो औवानिनो बैसां बानायनाय जायोमोन ओ गोदो गोदायथ' जोंना बेबायदिनो सियार बायदिसिना गैयामोन नङा होमबा नोंथां? अब्लाना जोङो बेबायदिनो दं बिफां बानायनाय खामखौ जोङो बानायोमोन आरोना नोंथां। ओ बेबायदिनोहाय नो ओंखाम संनो बाहायनाय आइजें होनोब्ला जोंना ओ हाजोंनो बानायनाय दो दो ख्ला बेयावहायसो जोंना गोदो गोदायनि बर' सुबुंफोराहाय ओंखाम ओंख्रि खौ सङोमोन आरोना नोंथां। ओ जेरैहाय जोंना ओंख्रि खौ एरनो थाखाय जोंना ओ औवानि दानाय बा जोङो दंफां लाइफां फांनिफ्रायनो बानायनाय खोस्लि बा सामुस बेफोरखौ बानायोमोन आरोना नोंथां। ओ बेनि अनगा जोंना बर' सुबुंफोराहाय गोदो गोदाय जानो थाखाय थोरसि गैयामोन। नङा होमबा नोंथां? अब्ला जोङो बे थोरसिखौबो ओ दंफां लाइफांनिनो बिलाइ बा जोङो थालिर बिलाइ बायदिसिनायाव जोंना संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां। ओ बेबायदिनो जोंना गोबां रोखोमनि मुवा बेसादखौ जोंना बर' सुबुं फोर औवाजोंनो बानायोमोन जेरैहाय जोंना आइजो माहारिफोरा ओ ना गुरनो लांनायाव बाहायनाय आइजें जेरैहाय जोङो दैमा बिलो फोथारफोराव बोसोर गोदानावहाय जेरै दैज्लां बोथोराव दै गोदान जायोब्ला जेब्लाना बेयाव ना गोरलै ओंखारगोन अब्लाना बे ना गोरलैखौ गुरहैनो थाखाय जोंना ओ हौवा माहारिफोरा औवाजोंनो जेखाइ खबाइ बा जेंगाय बायदिसिनाखौ बानायनानैहाय ओ जोंना बाहायोमोन आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोंना गोलोम बोथोर सफै खुयोबोला बोरैहाय औवाजोंनो बानायनाय गिसिब बा जोङो गय दखनाजों बानायायनानै गिसिब सिबोमोन आरोना नोंथां। जेरै जोङो हायावनो उन्दुनो थाखाय जेरै बसथा बा जोङो माखासे दंफांनि बिगुर बे फोरावबो जोंना उन्दुयोमोन होननानै जोङो खोनानो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जों गोदो गोद दाय जोंना मोसौजोंसो आबाद मावोमोन हाले एवनानैहाय नङा होमबा नोंथां बेखौबो जोङो गिबियाव दंफांजोंनो ओ नांगोल दाननानैहाय जेरैहाय औवानि जुंगाल ओ औवानि ओ जेरैहाय औवानि ओ माइ खायनो थाखाय जोंना हुकेन बा औवानिनो लावथि बा जोङो औवानिनो मै बायदिसिना बाहायनानैहाय जोंना बर' सुबुंफोरा गोदो बेबायदिनो औवाजों बाहायोमोन आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
नोंथां दा आथिखाल मुगायावहाय गोबां बिबांनि मुवा बेसाद ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोंना दा आथिखाल मुगायावथ' बिगियाननि मु गा नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो जानो थाखाय ओ थोरसि ओंखारबाय खुरै ओंखारबाय सामुस ओंखारबाय बा जोङो ओ ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय जेरै जोंना कुकार गेसजों संनो थाखाय कुकार बायदिसिना ओंखारबाय बा जोङो ओ लाइन जोंनो संनो हानाय इनडाकसन बायदिसिना मुवा बेसाद ओंखारबाय आरोना नों थां जेरैहाय जोंनो उन्दुनो नो थाखाय बैस्रां बानायबाय बा जोङो जि दोननो थाखाय ओ जेरैहाय आयना बायदिसिना गोबां गोबां मुवा बेसादफोरखौ जोंना गोदानै आथिखाल मुगायावहाय बानायनाय मोनबाय आरोना नोंथां बा बेनि अनगायैबो जोंना गोदो गोदाय बबेबा दाबसे जायगायाव थांनो मोनब्ला जोंनिया मोसौ गारि बा मैसो गारि बानायनाय जोंसो जोंना थाङोमोन नङा होमबा नोंथां औ ना थाय जोङो दा आथिखाल मुगायावहाय गोबां बिबांनि गारि मथर ओंखारबाय आरोना नों थां जेरैहाय जोंदा ससे लामा दावबायनो थाङोब्ला जोंना बे ससे लामायावबो गारि मथर जोंसो थांनायखौ जोङो दानि आथिखाल मुगायाव ओ नुनो मोनसै आरोना नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथाङा बो आंनो फोरमायनानै होनो हाबावगोन नामा नोंथां जेरैहाय जोंनि बर' सुबुंफोरा गोदो हाय मा मा बाहायोमोन आरो दानि आथिखाल मुगायाव जोङो मा मा फारागथि नुनो मोनखो
औ अब्ला आं फोरमायनो आखायाव लानि नोंथां
औ-औ
औ दा नोंथां बुंलांनाय बायदि जोंहा गोदो गोदाय औवाजोंनो बानायनानै गोबां जौ-जौ बोसोर जों रायजो खुंबाय नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
औ औवाजोंनो बानायनाय जोंहा न'नि बेरा एबा उखुमखौबो जोंहा औवाजोंनो हेबनानै जोंहा गोबां जेरै थोरि एबा खफ्रि बिलाइ एबा ओ थक' बिलाइ बायदिजों जों खोबनानै हाफिननो जों आरो ना नोंथां। बेबायदिनो जोंहा जे जोंनि बर'नि हारिमायारि जि दामजु बेखौबो जोंहा दंफांजों आरो औवाजोंबो गोबां बानायनाय जायो आरो नोंथां जेरै जोंहा जेरै जोंहा औवाफोरजों सिफुं गंगोना बायदि आरो जोंहा सेरजा हुनायनि थाखाय जि गनसा बेखौबो बानायनाय जायो आरो नोंथां औ आरो जोंहा दंफांजों बानायनाय होनब्ला जोंहा जेरै गोबां दं जेरै खाम, सेरजा हारमुनियाम बायदि आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ नाथाय आथिखाल दिनाव जों नायनो थाङोब्ला जोंहा गोबां सोलायबाय मानो होनबा जोंहा। आथिखाल मुगायाव जोंहा सिफुंखौ जोंहा मानो नुयो होनब्ला जोंहा जोंहा सिफुंखौ दानि आथिखाल जोङो पस्टिकनि हासुं एबा प्लास्टिकनि पाइपजोंसो गोबां नुनो हमबाय आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
आरो जोंहा जि सेरजा बेखौबो आङो जों जायखौ जोङो प्लाइबड होनो जायखौबो जों दंफांजोंनो बानायो आरो नोंथां। जायखौ जोङो गिबियाव दंफांखौ गुन्दै बानायनानै बेखौनो आरोबाव फिन खेबसेबाव आथा सिथाबना ज' खालामनानै बाननाय नुनो मोना आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां।
आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा दंफांजों हिसानबो बाननाय जायो जेराव जोङो सि दायो आरो जोंहा इसाननि जि जि गोबां बाहागो दं आं नोंथांनो गोबांखौ बुंनो हाया आं मोननैसोखौ फोरमायनो नाजागोन आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
जेरै जोंहा हिसानाथ' जोंहा दं। बिफां थाबाय आरो जोंहा औवाजों बानायनाय जेरै इसाननि जि खुन्था जाय जों साल खुन्थाबो नालाय नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
बेखौ बान्नाय जायो आरो जि जोंहा इसानाव जि होनाय जोंहा गोबां गनसा थायो बेखौ खौबो जोंहा औवाजोंनो बाननाय जायो औ। आरो जोङो जेेनथेरखौबो जोंहा दंफांजोंनो बाननाय जायो।
नंगौ नोंथां।
औ नाथाय आथिखाल मुगायाव जोंहा बेफोर हिसानाबो गोबां खमायलांबाय मानो होनबा जोंहा बर' सुबुं फ्रा दानाय लुनायाव बारा गोसो गैया एबा सम होनो हायो जालांनो हमबाय आरो नोंथां औ बेनि अनगायै जोंहा गोबां हारसिंनो माबाय थानाय जोंहा मेसिन एबा टेकनिकेल जुग नालाय नोंथां औ बिब्दिनो जा मेसिन ओंखारबाय जायो गावनो दिजाइन एबा गावनो महर दानानै गावनो हारसिं बिदिनो दाबाय थायो आरो नोंथां। औ बिदिनो आरो नोंथां जोंनि जे दा नोंथाङा दहाय बुंनायादि जोंहा औवाजों बानायनाय जि एबा दंफांजों बानायनाय जि नांगोल जुंगाल बा मै बायदि आरो नोंथां बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनलानो होनना बुंजासै आरो नोंथां औ मानो होनब्ला जोंहा आथिखाल मुगायाव जोंहा मोसौनि अनगायै जोंहा टेकनिकेल मुगा नालाय जोंहा ट्रेक्टरजोंसो बांसिन हालेवनो नुनो मोनो नोंथां।
नंगौ नोंथा औ
जाय औवानिबो नङा आरो दंफांनिबो नङा बेनि अनगायै जोंहा गुबुन सोरनिसो एबा लहानिसो आरो नोंथां औ बेबायाददिनो आरोना नोंथां जोंहा बर'फ्रा जि ना गुरनो लांनाय जि जेखाइ खबाय एबा जेंगाइ बायदियाबो जोंहा सेंगायफोरखौबो एबा खबायफोरखौबो जोङो प्लास्टिकजों प्लास्टिकनि एबा हेबखानायबो जोंहा गोबां मोननो हाबाय आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बिखिनिआनोसै आरो नोथां
औ औ नोंथां बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बे फैनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय
औ जागोन दे अब्ला नोंथां औ जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम गोबां बाथ्रा मिथिनानै
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ गोजोन्थों